हेल नों
औ नोंथां हेल।
नोंथाङा दा ओरैनो दंब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ। कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
जेनेबा जोंनिया दा जोंनि बरफोरनि जानाय बा लोंनाय। बायदिसिना जेरै जानाय लोंनाय गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा। जोंनिया जानायाबो लोंबोला बायनायाबो। बेफोरखौनो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय जोंनो जेनेबा जानाय बा लोंनायनि बागै।
बरफोरनि ज हारिमुवारि ओं ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ जों अनला दाउ नार्जि अमा। थास बिबार अमा बेदर बेफोर गासिखौबो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नांगौ
दा आङ अनला दाउ बेनि बागै एसे नोंथांनो। फोरमायना होनि बेखौ जों माबोरै संनांगौ गिबियावनो। अनला दाउ संनोब्ला जोङो। खौ गिबियावनो देना सोमना दोननांगोन दैयाव।
औ नंगौ
सखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै सुखांनायनि उनाव बेखौ। खालामनानै देनानै लाग्रोनांगोन दिंखियाव। जोङो मेचिनावबो देनानै लानो हायो नोंथां।
औ नंगौ
बेयावनो देनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो दाउखौ सिथारखांनायनि। उनाव गोदानानै नानै लाग्रोनांगोन। बेहाय जोङो सारायखौ जानना जानानै जेब्ला साराया दुङो अब्ला जों बेहाय। पियास बानलु रुसुन बायदिफोरखौ देनानै होनांगोन होखांनायनि। जोङो बेहाय दाउखौ आरामसे एवफ्रामना लाग्रोनांगोन नोंथां बे ओमफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला दाउ एवफ्रामनाया जायो।
औ नंगौ
ओमफ्राय दैखौ लुसननानै होनांगोन। दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गिदिनो अब्ला जों गेस लानाय। अनला बा गुन्दै बेखौ एसे एसे। फ्रि फ्रि जेनेबा दैयाव होस्राबनानै गारबाजों। एरै एरै होनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेहाय संख्रै। बा नांगौ बेफोरनि खारै बेफोरखौ होनानै एरबाय थानांगोन। एरबाय थानानै नोङो गंगार दुन्दिया बा दुुनन्दिया मोननो। समायाव जों बेफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ साखि नायनांगोन साखि नायनानै जेब्ला। गासैबो नांजोबबाय बा खारै संख्रि गासैबो। ओमफ्राय अब्ला जों बेखौ खांनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ दा नोंथाङाबो माबाफोर बर'नि ओंख्रि संनायनि एसे बुंनो हागोन नामा संनायनि सायाव?
जेनेबा आं दा बर'फोरनि ओंख्रि संनाय नङा जेनेबा ओंख्रि बानाय जेरै जोंनियाथ' बर' फोरना गोबां ओंख्रि दं। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया सबायजों साम'बो नारजिजों अमा बेनि अनगायैबो गोबां जेरै ना फाम दा आं नोंथांनो नाफाम बानायनायनि बागै एसे फोरमायना होनसै आरो ना।
जागोन नोंथां।
औ जोंनिया नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो गोनांथि जायो नानि नङा होमबा?
औ सैथो।
खौ जोङो फुख्रि बा बिलो नङाबा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिया फोथारनि फ्रायबाबो जोङो गुरनानै लाना फैजायो। बेवहाय जोंहा ना फिसाफोर खौ जोङो जेनेबा गुरनानै बा फुख्रिफोरनिफाय जायखिजाया जागानिफ्राय जों लाना फैनानै बा बायनानै लाना फैखांनायनि उनाव जों बेखौ सान्दुङाव फोरानो आरोना एसे। फोरा औ फोरानखांनायनि उनाव जोंना जोंना ना फाम बानायनो थाखाय आरो मोनसे गोनांथि जाबावो जोंहा जाय थास' गोसोमनि मोदोम जायखौ जों थास' गोसोमनि मोदोमखौबो जोंनो गोनांथि जायो। बेनि उन औ बेनि उनाव नाया गोरान जाब्ला जों ने थास' गोसोमजों नाजों जोंहा मोनसे देंखि बा दानिया थफसि जेरै गो दानियाथ' गोबां देग्रा जेनेबा बेफोरबायदि बेखौ गुन्दै ओ मेनेबा मानो हानाय गोबां जुगार दं नालाय थेवबो जोङो गोबां दिंखियावनो नुनाय मोन्दों आरो ना बर' स
नोंगौ नोंथां सैथो।
औ दैखांनायनि उनाव दायनो जोंना बे खौ लारु लारुयै जेनेबा दुलुर दुलुर जोंना गथा बानायो आरो ना। गथा बानायखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ जेनेबा साननैसो सम सान्दुङाव गोरान खालामो। गोरान खांनायनि उनाव जोंना गोरान खालामखांनायनि उनाव जोंना गोरान खालाम खांनायनि उनाव जोंना जेब्ला बेखौ रानो अब्लाबो जों बेखौ जेनेबा थेमा बा बुयामफोराव सोना दोनो। बेनि उनाव जोंना बेखौ जायो आरो ना। जेनेबा जोङो बेखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो सारायाव जेरै बानलु थावस, पियास बेफोरखौ होखांनायनि उनाव जोंहा बेवहाय दै होनानै दैखौ एसे गुदुं गोदौहोखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय नाफामखौ होयो आरो ना दै गुदुङाव। औ दै गुदुङाव नाफामखौ होखांनायनि उनाव जोंनिया दसे समनि थाखाय बेखौ जेनेबा जोंना गोदौनो होयोब्ला दैखौ राननो होयो। बेनि दसे समनि उनावनो जोंनिया जानो थाखाय बियो थियारि जायो आरो ना। औ नोंथाङाबो जेनेबा आरोबाव जेनेबा जाग्रा मुवा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। नोंथांनो सबायजों साम' बे ओंख्रिनि सायाव बे फोरमायना होनि
औ फोरमायलाय
फै जों साम' संनो गोनांब्ला जोंनो साम'नि गोनां थि आरो सबायनि गोनांथि जागोन गिबियाव साम' होननानै बुङोब्ला साम'खौ जों फुख्रि, नाला, दैमा बेफ फोरबायदियाव मोननाय जायो। जों बेखो दांग्रोमनानै बा जेखाइजों हनानै गिबिनियावनो लाबोग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जों बेखौ साफा सुनांगोन। सानद्रिबा खादाफोराव जों बेखौ आखायजों हुखन' हुखन' सुनानै बेयाव नां नानै थानाय दागोफोरखौ जों बेखार होनानै लाग्रोनांगोन। बेनि फाय बेखौ जोङो दैयाव हरसे बा सानसे सोमनानै दोननांगोन। जेब्ला बेनि दागै मैला फोरा ओंखारलांजोबो बेसिमहा लागै सोमखांनायनि उनाव बेनि अखानायै जोङो साम'खौ दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ दाननानै लाना नांगोन। दाननानै आरो साम'नि बै थायो जे नोंथां बेखौबो जोङो एरख'नानै लानांगोन।
औ नंगौ।
ओं आरामसे सुनानै लानांगोन।
औ नंगौ।
खौबो जों सुनानै लानानै गिबियावनो जों सारायखौ दुंहोनानै सारायाव थाव होननानै सबाइ साम'खौ जोङो एव एवफ्रामनानै लानांगोन। बे जोङो साम'खौ जेबा एवफ्रामना लायो लाखाङो अब्ला बेखौ जों आरामसे दाबोर बा थोरसि हाय जों खांनानै दोननांगोन। दोनखांनायनि उनाव जोङो दै होनानै बेहाय सबायखौ होनानै
औ।
सबायखौ रुइहोनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय जों ब्ला सबाइया रुयो अब्ला जोङो बेहाय मोनहोनो रुगुन जाब्रां बायदिखौ देनानै जोङो पाग्रास मारिनानै होनांगोन। गोन नोंथां, बेनि उनावहाय जोङो अखौ बेहाय होस'ननानै
औ।
फुख्रि खादै बेफोरखौ गासैखौबो होनानै जोङो खि नायनानै बे संख्रै खारदैखौ बे नांगौ बिबांनि होनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बे ओं ख्रिखौ जाजायो आरो ओंखामजों लोगोसे नोंथां। औ नोंथाङाबो बर'नि ओंख्रिनि माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन। जेनेया जोंनिया बर'फोरनि जेरै आरो ओंख्रि बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला जेरै नारजिजों अमाखौ आं एसे फोरमायना होनसै। औ नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जेै जोङो जेनेबा फाथोखौ जोङो थो बिलाइखौ जोङो जेनेबा खाखांनायनि उनाव बेखौ फोरानो। जायखौ जों फोरायखांनायनि उनाव जायखौ जों बुंङो नारजि। नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोंना सा बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोंनालायनो बेखौ जेनेबा जानो सम जाब्ला जेनेबा संहोनो सिगां जों बे नारजिखौ जोङो दैयाव एसेसो सम सोमनानै दोनो। एसे संख्रि होनानै। औ। संख्रै होखांनानै सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो दसे उनाव जेनेबा जोंहा सारायाव गोबां मस् स्ला मस्लि थाव बेफोर गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ होग्रोना लायो। होखांनायनि उ होखांनायनि उनाव जोंहा बेवहाय नारजि बिलाइखौ होनानै दसे सम जोङो जेनेबा बेखौ मोननो थाखाय एसे एग्लिबाय थायो आरोना। बेनि उनाव जोंना जेनेबा बियो एसे रानब्ला बेयो एसे जेनेबा मोजां मोनब्ला जों बेवहाय दै होयो दै होनानै जोंङो गोदौ होबाय थानाय गोदौ होबाय थायो। गोदौ होबाय थाब्ला जोंनिया बेहाय जोंनिया बेयो बिलाइआ जोंनिया जेनेबा जेनेबा गथा जालांङो आरो ना जेनेबा दैनि गोदौनायजों बेवहाय जोंङो पाक्रास बोयो बेनि उनाव जोंना बे एसे दै खानानै गोदौनानै जेनेबा जोंनिया आरो सिया मोजाङै जायो अब्ला जोंहा अमा बेदर खौ होयो आरोना अमा बेदरखौ होखांनायनि थाखाय जोंनो अमा बेदरखौ खांनानै जोंनिया दसे सम थानायनि उनाव जोंनिया बेयो जानो थाखाय थियारि जायो थियारि जाखांनायनि उनाव जों बेखौ जायो आरो ना आरो जोंनियाथ' जेरै नारजि दं होनबा जोंनिया जेरै बर'फोरनि मानसि थैनाय कास कर्मआवबो जों गोबां होनायखौ नुनो मोनदों नंङा होमबा औ औ औ आरो जोंनिया बर'फोरनि जानाय लोंनायब्ला बेनि अनगायैबो जेरै लाथा एम्फौ अमा बेदर बेफोरबो जोंनिया बोरा गोबां मुंदांखा जेनेबा दाथ' बुंनो थांङोब्ला जोंनिया गोबां जेरै जों बबेबा सोहोरफोराव बेरायनो थांब्लाबो जोंङो हटेलफोरावबो बेफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो जेरै नारजिजों अमा अनलाजों दाउ बेफोरखौ जों गोबां जायगायावनो जेरै संनानै होनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना औ जों बर' सुबुंफोरनि जानाय लोंनायखौ जोंनो गोबां मानसियानो दा सोलोंनो हमदों। जेरै जोंनिफ्राय बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ आरो जोंनिया बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै जोंङो औवा मेवाइखौबो जायो जोंना बर'फोरा नंङा होमबा जायखौ जों औवा गाजाबो बुंङो औ औ औवा मेवाइजों अनलाजों बिदिनो गोबां दं जोंनिफ्राय गोबां जेनेबा जोंनि जोंनि जेन मा होनोलाय बेखौ जोंनिफ्राय गोबां मानसियानो सोलोंगासिनो दं जों बर' सुबुंफोरनि जाग्रा लोंग्राफोरखौ जेरै जोंनिया फोथारफोरनिफ्रायथ' जों गोबां गोबां जाग्रा दं जोंनिया जेरै ना हमो सोरबा खांख्राइ खांख्राइजों मैथाजोंबो जायो गोबां जों नुनो मोन्दों नंङा होमबा नाजों मैथाजों औ जानाय लोंनाय होनना बुंङोब्ला जोंनिया गोबां जानाय लोंनाय दं बर'फोरना जेनेबा जोंङोसो बुंबाबो बुंग' हाया आरो ना बिदि बिदि जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनाय दं। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बेनि अनगायैबो जोंनि आरोबाव मा होनोलाय बेखौ जोंङो। जेनेबा नोंथांङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै
जानाय लोंनायनि बागै होनबाथ' नोंथांङाबो जायखिनि बुंलांबाय बेखौनो नारजि अमा साम' खांख्राय बिदि होन जादों ना
औ
सायाव थास' बिबार अमा बेदर फोरबो बिनि सायाव आं एसे बुंङोब्ला जोंङो। थास'नि फासस'आ जेब्ला दाबायदिसो बा दैज्लां बोथोराव थास'आ बिबार लायो बे बिबारखौ हाय जोंङो खानानै लाबोनांगोन गिबियावनो खानानै लाबोखांनायनि उनाव जों बेखौबो सोनांगोन। जोंङो दैजों सुनानै लानांगोन बेनि उनावहाय बाजारबा गलाब फोरनिफ्राय अमा बेदर लाबोनानै बेखौ जोंङो सुनानै अमा बेदर सारायाव सारायाव जेब्ला दुंङो थाव होनानै जोंङो गिबियावनो अमा बेदखौ बेयाव जाखिनि म मस्ला मस्लि नांगौ बेखौ होनानै ङो अमा बेदर गिबियावनो मोजांङै एवखनानै लाग्रोनांगोन नोंथां। जेब्ला एवखनाया जाहायो अब्लाः थास' बिबार दैयनि उनाव थास' बिबारखौ बेहाय जोंनि
अ
जाखिनि बेहाय होनो लागा दंबावो जेरै स ख्रि मस्ला बायदिसिना होनानै जोंङो। बेखौ आरामसे संनानै जानो हायो आरो। नोंथां बेबो जों बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननाय जायो आरो ना।
दे होनब्ला न' नोंथां जोंना स समोमा थुथ'बाय
जागोन मज दि औ गोजोनथिथां